औ नोंथांजों दसे। आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै एसे सम रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां।
औ नोंथाङा मिथिगौ ना जे। जोंनि बे आबहावाया माने गुबुंले जागासिनो जे।
औ।
जोंनि बे आबहावायाव गोबां मानसिफोरा बिफां लाइ फांफोरखौ दानगासिनो दं। आरो बे बिफां लाइफांखौ गोबां दाननायनि थाखाय जादों आरो बे आबहावाया जागासिनो दं आरो जेरै गारि मथरफोरा गोबां जे बे गारि मथरफोराव गोबां पेट्रलफोरखौ बाहायनाय जायो जे बेयो खामनानै जे उखुन्दै जायो। बे उखुन्दैया गोबां बांगासिनो दं बे जोंनि बे हादर हालाफोराव गोबां बेबायदि बाहायनायनि सायाव आरो गोबां जे बिदिनो कारखानाफोर जे बेफोराव गोबां माबा उखुन्दैफोर गयो जे फेक्ट'रिफोराव गोबां बे उखुन्दैफोरा गनानै गोबां बे जोंनि आबहावाखौ गोबां गाज्रि खालामगासिनो दं होननानै
उम।
जों मोनथिनो मोनो जे आरो बेबादिनो गोबां दं जे आबहावाया सिगाङाव जोबोर मोजांमोन जे मानसिया जेब्ला हाग्रायाव हाग्रायाव थायोमोन जे बे समाव गोबां मोजांमोन आबहावाया बेयाव गोबां जेबो पलुसनफोरा जे आबहावाया जोबोर मोजांमोन जे बेयाव गोबां जेबो गोहोम गोग्लैयाखैमोन। आरो बेबायदिनो दायोथ' गोबां
जेरै जों बांसिन टाउन सहरफोराव
औ।
बारा गुबुंले जानाय नुदों। मानोना गारि गुरिनि थाखाय बिफां लाइफां गैया नालाय। बेफोरनि थाखाय जों गुबुंले जाबोनायखौ नुदों गामिफोरावबो दा बिदिनो जालांगासि बिदिनो बिफांफोरखौ दानजोबनाय जाबाय नालाय।
औ।
आबहावाफोरा गुबुंले जालांनो हमगासिनो। गारि गुरिफोरा बांलांगासिनो। बेफोरनि थाखायनो गारिनि थाव मोनामनाय माबा मोनामनाय बेफोर बेफोरजोंबो आबहावाफ्रा गुबुंले जालांगासिनो।
जे गारिनि उखुन्दैफोराबो गोबां गोहोम गोलैगासिनो होनना नोंथाङा मिथिगौ ना?
बेखौथ' बारा इसिबां मिथिया जेरै मोनामनायफोरनि थाखाय आरो जेरै थावफोराबोथ' मोनामनानै गेस सोमजियो नालाय एसे
औ औ बेबायदिनो जे जों बेयाव गोबां प्लास्टिकफोरखौ बाहायनाय जायो जे बे प्लास्टिकफोरा मालाबाबो हाजों गोरोबफिननो हाया बेबायदिनो बियो प्लास्टिकआ बेयावनो सिङावनो हाबनानै थायो आरो बेबायदिनो जे दैया बेबायदिनो गुबुंले जागासिनो दैयाबो बेनि थाखायनो जे बे उखुन्दैफोरा फैनानै जे बेयाव नांफैगोन आरो ज प्लास्टिकफोर गारनाय जाबोर मैलाफोर बेफोरनि थाखायबो गोबां दैफोरा मैला जागासिनो दं आरो बेबायदिनो आबहावा गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो बेबायदिनो हा फोराबो गोबां बेबायदिनो गाज्रि जागासिनो दं जे
औ।
प्लास्टिकफोर मैला बुस्थुफोर गारनानै बिदिनो जेबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै आरो गोबां गोहोम खोख्लैदों। आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना जे बे आबहावा गुबुंले जानाया जोंनि जिउआव माबायदि जोंनि सोलिनाय जिबनाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों होनना नों एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
बिदिनि थाखायनो जेरै गारिफोरनि थाखायनो गुबुंले जालांनाय नुनो मोन्दों बारहावा फ्रा गाज्रि जालांनो हमबाय
बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय
औ।
बारहावाफ्राथ' बिदि गाज्रि गाज्रि जालांनो हमजोबबाय जेजेरै मोनामनायफोरजोंबो आरो
औ। जे अखानि बिबाङाबो गोबां खमायगासिनो होनना जों मिथियो जे बेनि थाखायनो
अ बेफोरनि थाखायबो आबहावाफोरखौ गुबुंले जालांनाय नुनो मोनदों आरोना।
अखायाबो गोबां हाया दानिया गोबां खमसै। आरो जे गरमाबो बेसे जादों जे बिफां लाइफांफोरखौ गोबां दाननानै जि मानसिफोरा न' बानायगासिनो दं बेनि थाखायबो बे जोंनि आबहावाया गोबां गुबुंले जादों जे बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै न'फोर बानायदों गोबां टरिफोर बानायनायाव जे जोंनि बे गरमाबो गोबां बिसि होदों होननानै जों मिथिगौ जे बे गरमनि थाखायनो जे बरफफोरा गोबां दै जानानै जे गोबां बायगासिनो दं होनना जों मिथियो। आरो जिब जुनारफोराबो गोबां थानो थाखाय गावनि जायगाखौ थानो थाखाय जि मानसिफोरा दानगासिनो दं जे बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ साफा खालामनानै न' एरि बानायनो नागिरो। बेबायदिनो जुनारफ्राबो थानो थाखाय जायगा मोना आरो बेबदिनो थाबायला बायदिङो आरो बेबायदिनो गोबां मानसिनि सिङाव गोहोम खोख्लैयो आरो बेबायदिनो आबहावाया जेरै जानांगौ बेबायदि जायाखै आरो उम। आरो बे ग्लबेल वार्मिं होननाय बेबो जागासिनो द जे जेरै गोबां जोंखौ वारनिं होदों जे बिफां लाइफांफोरखौ दानफायाखै जे गोहोम खोख्लैदों जोंनि बे आबहावाया जे जोंनि जे आबाद मावनाय बेयावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों जे बे आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो अखायाबो बारा एसां फैलिया बेनि थाखायनो जे जेबायदि आबादाव दैफोरखौ नांगौ बेबायदि दैफोरखौ जों मोननो हायाखै
खमायलांनाय नुनो मोनबाय
औ
दे आरो
औ
ओम जे जोंनि जानाय आदारफोराबो गोबां खमायलांगासिनो जे जे अखानि बिबाङा खम जानायनि थाखाय आरो गोबां हाग्रा बंग्रा दाननायाव जे जिब जुनारफोरा फैनानै जे जोंनि बे खेथिफोरखौ खौ गोबां नस्थ' खालामनो खालामगासिनो दं। बेनि थाखायबो गोबां गोहोम खोख्लैदों जे जों नांगौबाददि बिबांनि जि बो आबादफोरखौ मावनांगौ बेबायदि मावनो हायाखै। बेबायदिनो मानसिनि जिबनावबो बे गोबां गोहोम खोख्लैदों जे जे बिदि पलिुसनफोरा ओंखारगासिनो दं फेक्टरिनिफ्राय। जे कारखानाफोरनिफ्राय जि ओंखारगासिनो उखुन्दैफोरा बेनि थाखायबो गोबां मानसिया बेमार जागासिनो दं बेमार आजार जानानै केन्सार फोर बेराम जानानै गोबां मानसिफोरा थैगासिनो दं।
अ
आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोरा खमायनायजों लोगोसे बेबायदि
हां लानायफोराव जोंहा गोबां उसुबिदा जागासिनो दं। जेबायदि अक्सिजेन होनांगौ बेबायदि जोंनो होनो हायाखै।
औ खमायलांनाय नु खमायलांनाय नुनो मोनजोबबाय गासैखौबो। आबहावाफ्रा बारानिफ्राय बारा गुबुंले जालांगासिनो बेफोरनि थाखाय
दे जों मारै बेखौ खालामबोला मारै थिग खालामनो हागोन नों एसे फोरमायनो हो
जेनै जों बिफां लाइफां दाननायफोरखौ खमायनो नांगोन। बेनिफ्राय जायगाफोरखौ एसे साब सिखोन मोजां जेरै प्लास्टिकफोरखौ जों सावनानै दोननाया मोजां जागोन सावनानै गारबाथाय। सावना दोनबा होमबाना आबहावाफ्रा एसे गुबुंले जानायनिफ्राय मोजां मोजाङाव फैयो जाहाथे
आरो बेबायदिनो जों बेयाव जों गासिबो सुबुंफोराइयाव मिलायनानै जों गोबां खामानि मावनांगोन जे
औ ओं बिफा लायफां गायनाय दाननाय बेफोरखौ खमायनानै
प्लास्टिकफोरखौ जों गोबां खम इउस खालामनांगोन प्लास्टिकनि जायगायाव बेलेग जों हागोन ना हाया बेफोरखौ जों साननानै नायनांगोन आरो दैफोरखौ जों गोबां बासायनानै जोंङो सोलिनांगोन
अ जाहाथे उनाव मोजाङै सोलिलांनो हायो ओं।
फोरखौ जोंङो गोबां खम इउस खालामनांगोन।
आरो बेबायदिनो जों मारै बेखौ खम इउस खालामनानै आरो मारै बाहायफिनना होगोन बेखौ फोरखौ जों साननांगोन।
औ
आरो मैला जाबोर जाग्राफोरखौ जों जानला मोनानला जायगाफोराव गारनो नाङा बेफोरखौ खालामनांगोन।
मोनानसे ज न जौग न दोननाय बेखौ जों गामिनि मानसिफासै ज' लोगो नांनानै रायज्लायनानै मोजां खालामबा आबहावाफ्रा एसे मोजां जालांगोन आरो।
औ समाजनि गेजेरजों बेखौ जों फोसाबनो हागोन।
औ
आरो बेबायदिनो जोङो जे हाग्रामाफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन बेफोरखौ दाननाय साफा खालामनायफोरखौ। बे जेरै दोङो बेयाव जिब जुनारफोरखौ थानो होनांगोन आरो बेबायदिनो जिबायदि अक्सिजेनफोरखौ मोननांगौ बेबायदि जों मोननो हागोन आरो जों बेलेग गुबुनफोरखौबो बुंनांगोन जे जों आबहावा गुबुंले जानायखौ बोरै होबथानांगौ होननानै जों फोरमायनानै बिसोरनोबो होनांगोन।
अ।
आरो जों फिसा फिसा हाबाफोरखौ मावनानै बेयाव जों गोबां रायलायनानै गोबां खालामनो हागोन आरो जों माबायदि बाहायनांगौ माबायदि जों मारै खामाला बे आबहावाखौ गाज्रि जानानै थानो हागोन जों बेखौ रायलायनानै खालामनांगोन आरो।
दे होमबाना नोंथांनि समाबो जोंना जाबाय।
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय बाथ्राफोरखौ मिथििनायनिफ्राय दे।